औ खुलुमबाय नोंथां।
औ गोजोन नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां आं नोंथांजों दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नों
औ बे नोंथाङा आंथ' बेबादिनो जानबुंनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदों।
नोंथाङा जेसेखि हायो आंखौ एसेबांनो हेफाजाब होलायदो।
नंगौ नोंथां थारैनो दे जागोन।
ओ जानबुं जानबुं होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दानि जुगाव गामि गामि गामि ओनसोलावनो जा आरो सोहोर ओनसोलावनो जा गासैयावबो जोङो जानबुंखौ सुबुंफोरनि आखाइ आखाइ नुनो मोननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेबादिनो गोबां सुबुंनि आखायावनो बेबायदि ओ जोंनि जानबुंखौ नुनाय जायो ओ जायो जायखौ जोङो ओ गोबां खामानियाव बाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बेबादिनो जों जानबुंखौ बाहाय गोबां खामानियावथ' बाहायजायो नाथाय जोंनो बयनिख्रुइ गोनांथिसिन बाहायनायानो जाबाय जोङो ओ गुबुना गुबुना गुबुन सासेखौ ओ फन हरनाय जायखौ जोङो गोजाननिफ्रायबो रायलायनो हायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
दा हमनानै ला सासे सुबुङा ओ गुबुन सासे गुबुन जायगायाव थानाय सासे सुबुंखौ ओ खबर लाहरनाय एबा ओ माइबा मोनसे बाथ्रा सोंहरनो थाखाय जोङो ओ आगोलनि बायदि जोंनि आबै आबौनि सम फोरनि बायदि ओ लाइजाम हरनो गोनांथि गैला आरोना नोंथां दानि जुगाव औ औ बेबायदि औ बे लाइजाम हरनायनि गोनांथि गैला दानि जुगाव मानो होनब्ला जोङो जानबुंआ बयनिबो आखाइ आखायावनो थायो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ दानि जुगावथ' जानबुं जानबुं फिसा जानबुंफोरखौथ' जोङो फिसाल' नङा गिदिरबो मोननाय जालांबाय ओ आरो बेबाददिनोथ' जोङो जानबुं होननानै बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबो बाहायखायो जानबुंखौ नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां औ औ
जोङो बेबायदिनो जानबुंखौ ओ बेबायदि ओ गुबुन सासेजों ओ फन रायाय रायज्लायनोल' थाखाय बाहाया ओ जायखौ जोङो गुबुन गुबुन ओ ओम बायदिसिना जोङो नायनाय बायदिसिना जोङो भिडिअ'स नायनाय माबायदि बेफोरबायदिनो जोङो माय मायाबाफोर फरायनाय एबा जोंनि फरायनायफोराव नांगौ जानायफोरखौ जों जोङो गुगोलाव मोनो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो फरायनायफोराव जोङो मायबाफोर हास्लाबाब्लाबो जोङो ओ जोंनि बे जानबुङाव जोङो गुगुलाव जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां नांगौ बेसादफोरखौ एबा नांगौ औ नांगौ जानाय रोंगौथिफोरखौ जोङो जानबुंआवबो मोननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ
औ बेबादिनो जोंथ' जानबुंखौ जोङो फारसेजों नायोब्ला जोङो जानबुंङा जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जोबोर जोंखौ ओ खहाय खालामो आरो नोंथां
औ नाथाय जोङो गुबुन फारसेजों नायोब्ला जानबुंङा जोंनि थाखाय जोबोर गाज्रिबो आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ
जायखौ जोङो दानि जुगाव जानबुंफोरखौ बेबायदि गिदिर जानबुंफोरखौ जाय जेराव जोङो बे बेबायदिनो भिडिअ' नुयो मा नुयो ओ जोङो गेम गेलेजायो बेफोरखौ जोङो दानि जुगाव ओ उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि आखायावबो नुग्रा जालांबाय आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ
नंगौ नोंथां बेबादिनो जोङो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि आखाइायाव ओ बेबायदि उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जानबुंखौ हेगारना हनायोब्ला ओ बेसोर उन्दै गथ'साफोरनि ओ बेसोर उन्दै गथ'साफोरनि माथायाव बेनोल' हाबगोन जे जोङो ओ जानबुं लानानै जोङो गेम गेलेनांगौ बेफोरबायदिल' आरो जानबुं लानानै जों भिडिअस नायनांगौ बेफोरबायदिल' साननाय फैगोन आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेबादिनो उन्दै उन्दै फरायसाफोरनो जोङो जानबुंफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो हेगारनायोब्ला एबा जोङो भिडिअस नायनाय गेम गेलेनाय बेफोरबायदिखौ होबाय थायोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरा एबा जोंनि इयुन जोलैया ओ फरायनाय बेबादि फरायनायफोराव जोंनि गाज्रि जालांगोन आरोना नोंथां फरायनायफोराव जोबोर गाज्रि जालांगोन औ
ओ बेबादिनोथ' जोङो जोबोर ओ जोबोर गामि ओनसोलावल' नङा सोर ओनसोलाव जे जेरावबो जोङो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जानबुंफोरखौ दानि जुगनि उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेबायादिनो ओ गेम गेलेनाय भिडिअ'स नाय बेफोरबायदियाव जोबोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोथां थारैनो नोंगौ
बेबादिनोथ' जानबुं होननानै बुङोब्ला जों जानबुंखौथ' जोङो जानबुं नायनो थाखाय जोङो मोनसे रिसार्चबो सोनो गोनां जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंथां नंगौ थारैनो
जों जायखौ रिसार्च होननानै बुंनाय जायो बेजोंसो जोङो बेबायदिनो गुगोलाव मायबाफोर नांगौ जायोब्ला नायजायो बेबायदिनो इउटुबफोराव जोङो भिडिअ'स नायजायो बेबायदिनो जोङो ओ जानबुंङाव जानबुंआव रिसार्ज सोनो गोनांब्ला जोङो ओ से दाननि सोनो गोनां जायो आरोना नोंथां।
नों
औ बेबायदिनो से दाननि रिसार्जआव रिसार्जआथ' जोंनि ओ राङा जाहैबाय ओ अबेयावबा थामजौ ब्रैजिगुनिबो मोननाय जायो अबेयावबा थामजौनिबो मोननाय जायो। नोंनि ओ गोसोय नोंनि रांजोंसो खोथा नङा होमब्ला नोंथां दानि रिसार्ज सोनायफोराबो औ दानि जुगावथ' आरो बेबायदिनो से बोसोर से बोसोरफोरनिबो जों रिसार्जखौ खनसेनो सोखानानै लानो हायो नङा होमब्ला नोंथां।
नोंंगौ नंगौ नोंगौ।
औ बेबादिनो जोङो जानबुंखौ नायनो थाङोब्ला गुबुन फारसेजों मोजां आरो गाज्रिबो आरो ना नोंथां आरो आरो औ नोंथाङा जानबुंनि बागै जेसेबांखि हायो एसेबां आं मिथियैफोरखौबो नोंथाङा फोरमायनो होदो
औ नोंथां नोंगौ जानबुं होनोब्ला जोङो ओ बि मोनसे नोंथां बुंगोन गोजाननिफ्राय ओम बहाबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फन हरनाय मोनथि नोमोननाय बिनि खौरांफोरखौ लाहरनो हानाय बेबायदि सुबिदा जायो जानबुं जो नङा बा नोंथां दानि जुगावथ' जोङो दानि जुगावथ' जोङो जानबुं होनोब्ला जानबुंङा उन्दैनिफ्राय लाना गदेरसिन गामि ओनसोलाव जा सहर ओनसोल ओनसोलाव जा बिदिहाय जोङो साफ्रोम मानसिनियावनो गोबां माने गोबांसिन मानसिफोरनियावनो आखाइ आखाइ जानमुंखौ नुनो मोननायायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ
बे जानबुंङानो जानबुंखौ जोङो मोजां आरो गाज्रि मोननै बिथिङावबो बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा बेखौ जोङो मोजां बिथिङाव बाहायनो हायो गाज्रि बिथिङावबो दानि जुगाव गथ' जानबुंखौ जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय गोथोफोरनियावबो गथ'फोरनियावबो आखाइयाव नुनो मोनो बे गथ'फोरा जानबुंजों गाज्रिबो जालांनो हमदों जेराव जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबांथार गोबां रोखोमनि जोङो मा होनो बेखौ सिनेमाफोर फिल्मफोर बिदिहाय भिडिअ' गोबां रोखोमनि बिदि गोबां रोखोमनि भिडिअफोर नोनाय नुनाय जायो गोबां रोखोमनि गोबां गोबां रोखोमनि भिडिअ'फोर सावथुनफोर बिदिहै नुलाबायो बिदिहायनो रि औ औंगौ औ नंगौ नंगौ गाज्रि गाज्रि नुनानै उन्दै उन्दैनिफ्रायनो जानबुंखौ बाहायनानै गोबां सम खायफेर गोबां सम बिदिनो इदिग दिग जाालबनाय बायदि बेजोंनो सोनारना थानाय जानबुंजोंनो सोनारना थानाय बायदिहाय थानानै उन्दैनिफ्रायनो बेखौ हुदा खालामना लानानै जों फरायनो फारसे बावगारलाङो फरायनायखौ जों दोन्थ'नानै गाज्रि जालांनो बुहोमोन नङा होनब्ला नोंथां
नंगौ होनना थारैना नंगौ
मोजां उ जौग मििटारावनो जा बेनिखौ आंखौ जों लाहरनो हायो दाब गुबुन दाबसेयाव खामानि मावनाय फोर न'खरनिफ्राय खामानि मावखांनाय फोरलायावबो जोङो बेजोंनो फन हरनानै खोथाफोर रायज्लायनो हायो मोजां गाज्रि खौरांफोर रायजलायनो हायो बिदिहाय जों जानबुंजों गोबांथार मिथिनो हायो दानियाथ' जानबुंजों गोबां दानि जुगावथ' जानबुंजों जोङो गोबांथार भिडिअसफोर बानायनानै ससियेल मिडियाफोराव हंगारनानै रांबो खामायनो हायो बेखौ जोङो मोनसे औ गावनि मोनसे जिउ राहायावबो लाबावो दानि जुगाव बिदिहाय ससियेल मिडिया खौ हगारनानै जोङो भिडिअ गोबांथार फेसबुक इन्सटाग्राम बिदिहाय बाहायनानै बेफोराव जोङो सम होनानै जानबुंजोंनो गोबां रां रां खामायनानै ओ खायफा खायफा सुबुंफ्रा बिदिहाय जिउ खुंग्रा हाबो लानो हमबाय नङा होनब्ला नोंथां अ बे जानबुं बे जानबुंखौ स सालायनो थाखाय जोंनो नांगौ सिम कार्ड नङा होनबा नोंथां
औ-औ-औ
बे सिम कार्डखौ जोङो बे जानबुंाव सोनो गोनां जायो सिम कार्डनि थाखाय जोङो मोनसे नाम्बार मोनगोन बे नाम्बारखौ जोङो मोनफ्रोम माहानि दानफ्रोमनिबो थाखाय जोङो रिसार्च सोनो गोनां जायो नङा होनोमब्ला नोंथां बेखौ सोनाय उनावसो जोङो बेफोराव भिडिअ'सफोर नुनाय गोबांथार ससियेल मिडियाफ्राव नुनाय बिदिहाय नुनो मोनसिगोन आरो गोबांथार जों सोलोंनो हा नाय गोबांथार ओ गुबन गुबुन सोलोंनो थाखायबो जानबुंआवनो सोलोंनो हागोन फरायनो हायो बिदिहाय जानबुंजोंनो बे दानफ्रोमबो सोनायाव जोङो बे रिसार्चनि दामा सिमनि जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो मबाइल फिसा गिदिर बिदिहाय थायो। जाय जेखौ सोयो सेजौ गुजिगु थामजौ ब्रैजिगु बिदिहाय गोबां गोबां दान मोनसेयाव बिदिहाय गोबां गोबां नेटपेक बायदिहाय बाहायनानै जोङो ससियेल मिडियाफोराव जानबुंजों नायनो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथां बे जानबुंखौ जोङो बिदिहाय ओ मोजां खामानिआवबो नों सोलोंथाइ लानायनि बिथिंआवनो जा ओ मा गुबुन मोनसे बाथ्रा मिथिनो थाखाय बेफोरावबो बाहायनानै मिथिनो हायो नायनानै इदिहाय गुगोलफोराव सार्च खालामनानै इदिहाय गोबांथार मिथिनो मोननाय जायो नोंथां
औ थारैनो नंगौथ'ओ नोंथां बे जोंनि थिखाना होनाय समाव जोङो जानबुंनि बागै जेसेबांखि हायो एसेबांनो रायज्लायनाय जाबाय आरो ना नोंथां ओह औ नोंथां दा समाबो जोबनायनि लामायाव फैबाय बेनिखायनो जेसेबांखि जायो एसेबांनो नोंथांआबो बो आंखौ ओ हेफाजाब होबाय बेनि बिनिखायनो नोंथांनिसिम गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय नोंदों गोजोनथों
औ गोजोनथों औ गोजोनथों